अ खोनादों नोंथां बुंलाय
अ नोंथां दायो नोंथाङा मा खालामगासिनो
नै ओरैनो दंथ'यो नोंथां
अ अ नंगौ नोंथां
औ।
नोंथाङा दायो फ्रि दा
औ फ्रियानो दाथ'
औ नोंथां कल हरनायनि खार'नानो जाबाय माने आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथां
औ सावरायजागोन दे बिदिब्ला
आयदायानो जाहैबाय माने जोंनि बर'फोरा नाखौ माबोरै हमनानै जाबोदों गोदोनिफ्रायनो आरो दासिम बेफोरनि बागै माने जोंबो सावरायनो हरदों आरो नोंथांजों आं जि मिथियो
औ औ
सावरायजागोनदां नोंथां।
औ सावरायजागोन दे।
बिदिब्ला आं जागायनोसै नोंथां।
औ।
अ बर'फ्राथ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा माखासे नाहा मैहा थांनानै गावनि जिउखौ खुंबोदों नङा होमबा।
औ औ।
बरफ्रा मिथिंगानि सेर सेर थानानै मोजां मोनग्रा मोनसे हारि हिसाबै। सिनायजानाय मोनसे बर' हारि
औ
बिदिनो ना हमनायाबो बरफोरनि गेजेराव गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे हुदा।
ओ दैमा दैसा बिलो फुख्रिफ्राव गोबां रोखोमनि ना हमनानै जाबोदों।
औ।
बुंनो थाङोब्ला। जोङो मोननो हायो हौवाफोरा जोंहा गुबुन रोखोमै नाफोरखौ हमो आरो हिनजावफोरा जोंहा। गुबुन रोखोमै नाफोरखौ हमनानै जाबोदों।
औ।
बेफोरनि बेलायाव दङ जोंहा जेरैहाय सेन खखा फल' बायदिसिना। खौ हेबनानै जोङो बबेबा दैसा निजोरा बोहैनायफ्रावहाय दुब्लि फोथारफ्राव सानानै जोङो नाखौ जाबोनायखौ जों नुनो मोनदों। बे सेन आरो खखा बायदि बायदिसिनाफोरखौ जोंहा मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय जोंहा औवा। औवानिफ्राय बानायनानै लायो औवाखौथ' जोंहा बयहाबो न'खर न'खरनो गोदो गोदायनिफ्रायनो गाय नानै लाबोदों आरो आथिखालावबो जोङो साफ्रोमनिबो न'खराव मोननो थाङो। खायसे खायसेनियाव मोननो थांलिया आरो आरो बेनिफ्राय दङ जोंहा हिनजाव हिनजाव माहारिफोरा माबायदि रोखोमै नाखौ हमो होननानै बुङोब्ला जोंहा। बांसिनानो जोंहा दैसाफोरावहाय ना हमहैयो जोंहा जेखाइजों।
औ।
जेखाइ बेबायदिनो फान्दांगा बायदिसिना जों जोङो ज' ज' ओंखारलायनानै गामिनि दैसायावहाय ना हमहैनायखौ जोङो नुनो मोनो।
औ।
बेफोरो गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय आरो मोनसे सोरबा सासे लोगोआ ना गुरनो ओंखारदोंब्ला बै सासे लोगोआबो थांफानाय बिदिनो जमा जमा
औ
आरो लोगोसे फुख्रिफोरावबो गोबां आजिखालि बर'फोरनाव गोबां फुख्रि दंसै फुख्रि फोरावनो नाफोरखौ फिसिनानै लासै बेयाव हाय जानो गोसोब्लानो दसेनो आ स्रा जे जोंहाय हाथाय बाजारफ्राव मोननाय आस्रा जेफोरखौ बायनानै न'आव लांनानैहाय सारनानै जायो आलासि दुमसि फैब्ला
औ
दाथ' बोथोरा दैज्लां नङा होमबा गोबां दुब्लि फोथारफ्राव ना ओंखारसै ना हमनायनि माखासे आइजें फोरनि मुंखौ नोंथाङा मिथिखायो दा जेरै जोङो जेखाइ जेखाइजों ना हमो बेनि फ्राय जोङो खबायावहाय नाफोरखौ लायो
औ
ओ बिदिनो बोरसिबो सायो बोरसि सानानैबो ना फोरखौ हमनानै लायो बेदिनो गोबां दं आरो आरो बेबायदिनो लोगोसे जोंहा गोदोनिफ्रायनो ना हमै ह मैं जाबोदों बर'फ्रा ना हमनायाव जोबोद आखा फाखाथार होननानै बुङोब्लाबो बांद्राय बुंनाय जानाय नङा आरो मानो होनोब्ला जोंहा ना हमनानै माखासे आइजें आय
औ
जोङो गावनि आखाइजोंनो बानायनानै लाबोनाय
औ
हेल' नोंथां
अ खोनादों नोंथां बुंलाय।
खोनादोंना नोंथां।
नोंथांना नेट प्रब्लेम जादों नामा।
औ खोनाबाय दा दायो।
औ खोनादों नोंथां बुंलाय।
ओ जोंना टपिकआ ना हमनायमोन नामा।
औ औ नोंथां।
औ बेबायदिनो आरो गोबां हमबोनायखौ मोनो आरो। दा नोंथाङाबो एसे एनै मि थियोबा फोरमायना होदो नोंथां‌आ बोरै। माने माबोरै नुबोदों माबोरै खोनाबोदों ना हमनायनि बागै बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो आरो। आथिखालसिम सोर बागै सुंद'यै फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा आंनो।
औ हागोन नोंथां नोंथाङानो माखासे बर'फोरनि आइ। जें आइला ना हमनायनि सोमोन्दैबो बुंलांबाय गुवारैनो। ना हमनायाथ' मोनसे बर'फोरनि दोरोङारि मैहुरानो होनजायो। मैहुर खालामनाय गोदोनिफ्रायनो बर'फोरा हाजो हाला मिथिंगानि। खाथियाव थानानै रायजो जाग्रा मोनसे हारि हिसाबै बिसोरो मैहुरखौनो खालाम खालामनानै जायोमोननो। थिग बेबायदिनो ना हमनायाबो मोनसे बिसोरनि मैहुरानो होनना। बुं जायो जेरैबायदि बेफोरो ना हमनायाव गोबां आइजें आइलाफोर नांगौ। बेफोरखौ बिसोरो मिथिंगानिफ्रायनो गाव गावनो आखाइजोंनो बानायना लानानै बिसोरो नाखौ हमनाय जायोमोन आरो। बेफोरनि गेजेराव। जेरैबायदि ना हमनायाव जंफोरबो नांगौ बेफोर जंफोरखौबो बिसोरो गाव। गावनो गाव बुथुमना लायोमोन आरो बिनि गेजेराव। जेरैबायदि नोंथाङा आ माखासे आइजें आइला बुंलांदों औवाजों बानायनाय। सेन।
सेन बिनि उनाव खखा बेफोरजोंबो नाफोरखौ मानेखि बेफोरखौ मोनायाव साना दोननाय जायोमोन। आरो अखानायै फुङाव नायहैनाय जायोमोन आरो बेफोरनि अनगायैबो। बो आथिखालावथ' जोङो जेजों बो हमनायखौ नुनो मोननाय। जायो बेजोंबो ना सारनाय। खौ आरो बिनि गेजेरजों मोनसे लाब जे होननाय मोनसे दं बेखौ दैमा दैसा। बिदिनो ना मावा बेफोरबायदि मानेे सानानै बोखार थांनाय जायो आरो बेखौ आरो बिनि अनगायै। आइ आइजोफोराथ' गोदोनिफ्रायनो ना हमनायाव एसेबाबो। आखा फाखा होननानै खोनानो मोनदों औ। बिनि गेजेरजोंनो बिसोरो माखासे आइजें आइला बेफोरखौ मानेखि हौवा मानसिफ्रानो बानायनानै होनायखौ नुनो मोना जायोमोन जेरै खबाइ आरो जेखाय। आरो सानदांगा जेरैबायदि उप बे दैयाव मा सान्दाखाजों गुरनांगौ ना जेखायजों गुरनांगौ बैफोर दोरोङारि गियानफोराबो। बर' आइजोफोरनाव दंखायोमोन आरो गोदोनिफ्रायनो। बिसोरो जेरैबायदि दैमानि स्राय स्राय दै बोहैनायाव बिसोरो सानदांगाफोर। फोरजों बाला गुरनानै बोथिया ना गुरनाय बेफोरखौबो नुनो थाङो। आरो जेखाइफोरजों माबायदि माबायाव जायगायाव ना गुरनांगौ बेफोर। बेफोरखौबो मोजाङैनो मिथिगौ बिसोरो आरो बैफोर ना। नाफोरखौ गुरनानै लाबोनानै बिसोरो माजों जानांगौ माजों थावो बेफोरखौबो मोजां। थाङैनो धोरोमारि गियानफोरा थायोमोन आरो बर' आइजोफोरनियाव। आरो बेनि अनगायैबो। बैफोर ना गुरनायफोर ना गुरनायफोरा नाथाय आथिखालाव मानेखि बेफोर ना हम नाय ना गुरनाया एसे एनैब्लाबो एसे सोलायनायखौ नुनो मोननाय जाबाय आरो आथिखालाव बांद्राय बिदि जोंथ' गोदो उन्दै उन्दै समाव ना गुरनो थाङोमोन आबैमोनजों नाथाय आ आथिखालनि गथ'फोरखौ बेबायदि मानेके जोंबायदि ना गुरनो थांनाय बेफोरबायदि बारा नुनो मोननाय जाला आरो बिनि गेजेरजोंनो माखासे बैफोर दोरोङारि आइजें आइला बानायनाय जेरै खबाइ जेखाइ सेन खखा बे फोरखौबो बांद्राय आथिखालनि सुबुंखौ बाहायनायखौ नुनो मोननाय जाला। मानोना आथिखालाव गं फ्रोमबो न'खरावनो गाव गावाब गाव जानो थाखाय फुख्रि बानायनानै लायो बिदि अब्लाथाय जोङो मानेखे नांगौखिनिखौ गाव जानो गोसोबानो फख्रिनिफ्राय जे साब्रबनानै बा आथिं साब्रबनानै लानानै जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बिनि गेजेरजों जोङो। गोदो जों बांद्राय बेफार फालांगि खालामनाय जायामोन नाफोरनिबो बिजनेस खालामनाय जायामोन। बिनिखायनो मानेके गाव गावनो नांगौखिनिखौ मैहुर खालामनानै नागिरनानै जायोमोन जानांगौ आरो नाथाय आथिखालाव बांसिनै बैफोर ना हमनाय ना ना गुरनाय नाफोरखौ बांसिनै बेफार फालांगियाव बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो जेरैबायदि। जोङो जि जानो नाफोरखौ नांगौबाबो जोङो गुरालासिनो दसे समनि गेजेरावनो जों हाथाय बाजाराव थांनानै बा अनलाइन अर्डार हरनानैबो मोननो हानाय जायो आरो बेफोर मुवा बेसादखौ आथिखालाव गोरलै राहाय मोननायखायनो बांसिन बेफोर दोरोङारि गियानजों ना हमनायफोरखौबो एफा एनै सोलायनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो। बेनि गेजेरजों मोनसे नायनो थाङोब्ला बैफोर आइजें आइलाफोरा राबो सानफानिफ्राय एफा मानेखे मोनफा मोनफा गोमालांनायखौ जों नुनो मोन्नाय जादों।
आरो बांसिनै बैफोर नाफोर खौ फुख्रिफोराव फिसिनानै बर' सुबुंफोरखौबो बेफार फालांगि खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों एसेबाबो बैफोरबो बेफार फालांगि खालामनायजों नानि बिजनेस खालामनायजों न'खरा एसेब्लाबो रां रुफानि बिथिङाव बा न'खरा फिसा फिसौखौ फोरोंनायाव एसे बाबो दावगादों आरो नोंथाङा बेफोरनि सो मोन्दै आरो माबाफोर बुंनो सान
औ बेबायदिनो रांखावरिनि बेलायाव दङ बेबायदिनो सोरबा बायदिया जेनेबा ओ गोनोखोआरि आदबजों ना फिसिनाय बेबायदिनो गोबां नुनो मोनसै दायो आथिखालावहाय बेफोरजों आङो गाव गावबा गाव फुख्रि बानायनानै लानानै हाय गोबां फुख्रि बेबायदिनो गिदिर गिदिर फुख्रि बानायनानै लानानैहाय गोबां रोखोमनि ना फिसिनानै बेवहाय गोनोखोआरि आदबजों बेनिफ्राय गावनि जिउखौहाय सुंथानानै लानायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो
औ
गावसोरनि न'खरखौ सालायनो थाखाय गावनिया गावनो गाव गावनि आथिङाव गसं नो नै मावनायफोरखौ नुनो मोनो गोबां मोनसे दानि मुगायावहाय।
औ आरो बर'फोरनाव मोन से फोथायनाय दं बबे नाया मा बोथोराव थावो मा बोथोराव थावा बे फोर गियानाबो बर'फोरनाव दङमोन आरो। गोदोनिफ्रायनो आरो आरो मोनसे फोथायनाय दंना फिथिग्रिया मानेखि बै माबा टाइमाव फुजा टाइमाव बे टाइमाव सिन्दुर लायै लायै ओंखारोलायनो आरो। बेफोरखौबो बर'फोरा फोथायो।
मा होनोमोन बेखौ आंबो आंबो खोनादों बेखौ मा होनो? दैज्लां बोथोर जायैनि जाहां जाहां समाव बेबायदि होननाय खोनादों आरो जेनेबा फैजेननाय ना औ जानो ओंखारजेननायाव
औ बे सैथो मा थारैनो नुनाया नुमारदों आंबो ना फिथिख्रिया गोजा गोजा जानानै ओंखारमारो बे टाइमनि नायाबो गोथाव जायो होननानै। आरो बे टाइमाव मानेखि नायाबो फिसा होयो आरो।
औ औ
औ बेबायदिनो दोरोङारि गियानफोरा सानफानिफ्राय एफा एफा एनै मानेखि आथिखाल समाजाव एफा एनै गोमालांदों आरो। आरो बिनि अनगायैबो जोंनि नानि बिबाङाबो एफा एफा खमायलांनायखौ नुनो मोननाय जायो। जादों गोदो गोदायथ' एसेबाबो नाफोरखौ खौ जोङो जेरावनो दंग' दैमाफोराव गुरलाबायो दसे समावनो जों जानो थाखाय नागिरबानो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव नानि अनजिमायाबो गोमालांनायनि थाखाय बेफोरो जानायनि जाहोना गुबैया जानो हागौ जों बांसिनै रासायनिक हासार बिगियान हासार जेरै बाहायो जेरै आबादफोराव आरो सापातनि बैफोरबायदि रासायनिक हासार बाहायनायनि थाखाय जिब जुनारफ्राबो जिब फोरा बेफोरो एफा एनै थैलांदों जानांगौ बेफोरनि थाखाय बिसोरबो थावरिनो हा हायैयाव बांद्राय मानेखे थानो हायाखै जानांगौ आरो बेफोरनि थाखाय एफा एनै खमायलांदो जानांगौ। नोंथाङा आरो बेफोरनि सोमोन्दै माबाफोर बुंगोन नामा?
दाथ'